औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ बिदिब्ला जों सावरायदिनि नङा होमबा?
औ दे।
ओ आथिखालनि उन्दै उन्दै फरायसा बा लाइमोनफोरनि थासारिनि सोमोन्दै आथिखालनि ना?
औ।
दानि जुग नि उन्दै फरायसा न'खरनि थासारि बा हालोदा से बारा मोजां नङा बुंजायो। ना माने दानि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा माने बिमा बिफाफोरनि बारा बाथ्रा मानिनो नागिरला माने फरायनांगौस समाव फरायाबालानो सोरबा गाज्रि लोगोफोरजों बहाबा बेरायनानै बा जौ जुवा गेलेनानै लोंनानै बिदिनो गावनि बेसेन गोसा समखौ खहा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नुनो मोनो।
नुनो मोनो।
आजिखालि मबाइलाव बांसिन गेम गेलेनानै थास ऐ गथ' मानसिया
औ औ थायो।
औ गोदोनि औ गोदोनि दिनफोरावथ' ओ मबाइल गैयै स समाव जों बेबायदिनो बायदिसिना खेला गेलेनानै थायोमोन। दानिया मबाइलावसो जाजोबसै।
इदिनो गोदोनि नियाथ' दानि जुगनिफ्राय गोदोनि समनि बा जोंनि समनि फरायसाफ्रा एसे मोजां मोन। बुंजायो। बुंनो थाङोब्ला माने बिदिनो समजों लोगोसे खारफायोमोन आरो। जेरै बेलासि समाव इदिनो फोथ थाराव लोगोफोरजों बिदिनो फुटबलफोर गेलेबाय बा हिनजावफ्रा खाबादि गेलेबाय आरो नआव थांनानै आइथिं आखाइ सुनानै बा दुगैनानै बिदिनो बिजाब फरायनांगौ समाव बिदिनो फरायोमोन आरो माने लोंलु जाला बारा गैयामोन इदिनो गारि सालायला सालायलिबो गैयामोन माने गोदोनि नि समाव आरो
औ औ दानि दिनाव गारियाबो गोबां खारबाय नालाय मबाइलाबो ओंखारबाय औ
गोदोनि-गोदोनि समावथ मबाइलबो गैखायामोन ना फ्रायानो खममोन आरो दंङब्लाबो गंफा गंनै किपेड मबाइल फोर दङमोन आरो
औ दानि दिनाव फोथारावनो थांनाय नुला गथफोरखौ
ओमहो नुला खमसै आरो।
औ
बिदिनो साफा सानै थाङो आरो खायफा बायदिया थाङा माने बिदिनो गाज्रि लोगोफोरजों बिदिनो फन खालामलायबाय बहाबा गोजान जायगायाव बेरायहैबाय आरो बिदिनो लोङै जायै बिदिनो फुरथि इन्टारेस्ट लाहैबाय बिदिनो आरो दानि जुगावथ बयबो बयनि आखाइयावबो गारि दंजोबसै नालाय लोंनानै बिदिनो दाब्रायलाबायनानै एक्सिडेन्ट बा माबा मोनसे जानानै जाथाय जखौ जों नुनो मोनसै आरो माने आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बे रोखोम आरोना नुनो मोनसै दा आरो लाइमोनफोरनि सायाव नोंथाङाबो बुंदेरनो हागोन दाजाबनो आथिखालनि लाइमोनफोरनि थासारिनि सोमोन्दै
दानि जा थासारि बेखौथ आरो मा बुंबावनो ओ जों दा मबाइल बाहायो मबाइलखौ ओ दानि गथ'फोरा बिदिनो आरो खायफाया मोजाङाव बाहायनो रोंदों खायफाया मोजाङाव बाहायनो रोङाखै जायफोरा मोजांखौ फल' खालाम माने सोलिदों बिसोर मोजांबो जानो हा
औ औ नंगौ औ
दा गोबां गेम ओ गेम ओंखारगासिनो नङा होमबा
औ औ
बेयाव गेम गेलेबानो फैसा मोनो बेफोरबायदि बिसोरो फैसाखौ मोनगोन साननानै गेलेयो आरोना ना थायबा बिसोर फैसा थ ओरैनो मोना आरो बेयाव फैसा गारग्रोबासो मोनो। मोनोना मोना बेखौबो मिन थिया आंहाथ' गेमनि फारसे बांद्राय नलेज गैया आं गेलेफेराबो नालाय बिदिनो गोबां भिडिअ फोराव सोरबा होनायफोरखौ नुदों फैसा मोनो बेफोरबायदि बेफोर लब देखायनाय आरो मोन
औ माने बे खेलाया माने जोंनि लाइमोन फरायसाफोरखौ गाज्रि खालामनाय माने ओम गाज्रि खालामदों माने ओरैनो गेम गेलेबानो थुबानो फैसा मोनो होननाय माथो होननानो गेलेनोसै ओमफ्राय नोंनि टाइमा हनै फरायनांगौ समा बिदिनो
फरायनांगौ समाव गेम गेलेनानै थानोसै औ
उम आरो नोंनि बे दा फरायनाय समाथ' जेने बा फैसा खामायनायनि सम नङाना ना मा होनो नोंथाङा ओम गोजौ सोलों थाइ लाग्रो बिदिनो जेनेबा साख्रि बाख्रि बा बिजनेसफोर मावग्रो अब्लासो साक्सेस जाहैबासो बे थाखा फैसायाबो नोंनि उन उन फैखागोन आरो ओरैनो सासे जाफुंसार सुबुं जानो हाब्लासो हाब्लानो फैगोन आरो माने दा जोंनि समा दा बा उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि समा ओरैनो थानाय हगारनाय नङा आरो माने आं साननायाव
आरो माबाफोर बुंबावो।
बुंनांगौ गामिनि फरायसा आरो टाउननि बा नोगोरनि फरायसा बिनि सायाव बुंनोसै आङो माने गामिनि रुजुनायाव नोगोरनि फरायसाफ्रा माने जौगाखांनाय आरो आंनि नोजोराव माने बिसोरो गारजेनफ्रा बिसिरनि बिमा बिफाफ्रा बिदिनो सम मानो फरायसालियाव दोनलांबाय आरो फरायसालिनिफ्राय गनाय लोगो लोगो थिउसनाव हगारबाय औ थिउसन हगारबाय आरो टिउसन गनानै माने फरायनाय फरायनायाव ज'बाय आरो बिसोरना माने रेगुलार रु उम्म रुथिनदों खारो आरो बिसोरो। बिसोरो माने रुटिनजों हगारोम आरो माने बेनिखायनो बिसोरनिखौबो बिसोरनि सुबुंफोरनि माबानि गेजेराव मानसिफोरनि गेजेराव बिदिनो गिदिर गिदिरफोरखौनो फ्राय नुनो मोनो आरो अफिसार बिदिनो डाक्टार इन्जिनियार बिसोरनि माबाखौ आरो बिदिनो अफिस कासारिफोराव थांब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ माने बांसिन दों नुनो मोनो ना थाय खम आरो माने बिसनि सोलोंथाइ होनाया एसे जौगानाय। माने जोंनियाथ' गामिनिया बिमा बिफाफ्रा बारा दायथ' होला ओं। लाया स्कुलाव थांनांगौ समावनो इदिनो बिमा बिफाफ्रा खामला हाजिरा मावनांगौ थांनांगौ जायोना बिदिनो उम्म उम्म रां खामायनायाव बेस्थ' जानांगौ जायो आरो बिदिनो बिमा बिफाफ्रा बहाबा उम खामला हाजिरायाव थांबाथाय फिसाफ्रा बिदिनो थांदों थाङाखै
औ औ औ बिदि जायो औ नंगौ।
समाव लेखा फरायनांगौआव बहाबा थांबा थाय आरो गैला। माने नों बे फरायनाय समखौ खनसे थाइम टेबोलखौ सिफायदावबानो माने गोसोआ ज'वा आरो माने नों उम्म नों बहाबा टाइम पास खालामबानो नों खालामबाय थानो लुबैयो बेबायदि जायो। बेनिखायनो रुटिनखौ सिफायथारनाङा आरो बे माने टाइम टेबोलखौ आंनि साननायाव
औ आंबो बिदिनो सानो।
ओं।
थांनाव मोनसे कुइसन सों
औ देलाय सोंलाय।
नोंथाङा नोंथांनि बायदिब्ला जों फरायनायाव ल गोसोहोनांगै ना फरायजों लोगोसे जोङो गुबुन बायदि बिथिं बिथिंखौबो लोगोसे लांफानांगौ बायदि सानो नोंथाङा?
औ बे औ उम बेथ' औ जोबोर मोजां सोंलु सोंबाय नोंथाङा जेन'बा जों फरायनानैल' जाया जों फरायनायजों लोगोसे जोङो न'खरनि खामानि जेरै बिमा बिफाखौ मदद होनाय एफा एनै आरो टाइम मोननायाव इदिनो बिमा हेफाजाब नांगौ ना बे न'खराव हेफाजाब होबाय बिदिनो न'खरनि फिसा फिसौ खामानि आरो बेजों लोगोसे जोङो बर'नि आंगो गाननाय जोमनाय इफोरखौ गानलांनांगोन जेरै बर' आइजोफोरनि दख'ना गाननाय बर'हौवाफ्रा थ' गामसा गानबाय जेनेबा आइजोफ्रा दख'ना आरो बेजों लोगोसे बाथौ खुलुमनाय जेनबा
औ आरो
बर'नि मोसानाय जेरै बागुरुम्बा बेफोरखौबो सोलोंलांनाया गाहाम आरो माने माने बेबो हेंगाद हायै माबा आरो ना बर' आइजोफोरनि उम बर'नि एंगारनो हायै फरायनायजों लोगोसे जों गासै फारफ्रोम बिथिंखौबो लांफानांगौ ओरै खेला गेलेनाय जेनेबा खाबादि गेलेनाय बा माबा मोनसे गिदिर गिदिर गेलेनाय दंसै ना आथिखाल मुगायाव जों गेलेनायजोंबो मुलुगदांखा जानो हायो मुलुगाव मिथिस सार जानाय जानो हायो जेरै बक्सार गेलेनाय माबा बक्सिं गेलेनाय बायदिसिना बेनिखायनो उन्दै समनिफ्रायनो बा फरायसा समनिफ्रायनो जोङो फ्राम बिथिंखौबो लांफानाया गाहाम आरो औ उ नोजोर होनानै आरो माखौ लांफ माखौ लांफानाङा इखौ
औ औ दे औ दे बिदिब्ला नोंथां। आं गोबाव रायलायनाय जाबाय। माब्लाबा सम मोनब्ला आरो मोजांसिनै सावरायबावनोसै। दे दे